नोंथाङा आंनि रावखौ मोजां खोनादोंब्ला?
खोनादों दे नोंथां।
औ
औ आं दंङ ओरैनो जि जायोना नोंथाङालाय?
दं आंबो इदिनो जिरायना।
औ। ऐ
नोंथांजों बे कल हरनाया मोन से आयदानि बागै लानानै आं रायलायनो सानदोंमोन।
औ।
आं जेनेबा हाग्रानि मैगं थाइगं बा ननि मैगं थैगंनि बागै रायलायनो सानदोंमोन आरो नोंथांदों।
अ रायलाय जागोन दे नोंथां।
औ दे नोंथाङानो एसे सावरायग्रोदों नामा।
औ आं फंनैसो बुंनानै होनि मैगं थाइ गं बुंनो थाङोबा जों नआवबो मैगं थाइगं ननि मैगं थाइगं जेरै लाइ लाफा
औ।
आरि बेसर फोरबो थायो। मैगं थाइगं जाजानाय नआवनो मोन जानाय नआवनो आबाद मावनानै मोननाय।
औ
खौ जों ओ ननि मैगं थाइगं बुङोब्ला बेफोर आरो हाग्रानि बुंनो थाङोब्ला जेरै दिंखिया थासबिस मानामुनि।
औ
बायदि बायदि मैगं थाइगं थायो।
औ
नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ जेरै नोंथाङाबोथ बुंलांबायानो हाग्रानि मैगं बा ननि मै मैगं थाइगंखौ जेरै जों दैज्लाङावबो जों नआव गायना लानो हायो। मेसें आवबो जों हाय दा नै दैज्लांनि मेगं बुंनो थाङोब्ला जोंहा मैथा गोखै खै मै मैथा गोखा। फाथो। जेरै भिन दि सबाय बिमा
अ
बेफोरबायदि मैगंखौ जों गायना मोनजायो आरो। ओइ हाग्रानि मैगं थाइगं बुंनो थाङोब्ला जोङो थास आथिंबो मोननो था थाङो थिंखिया मानि मुनि माइसुनदि पा लेता एलाइसि खलम बिजौ बेफोरबायदि बायदि बायदि मै गं मोननो थ
औ औ नंगौ। जों खायसे खायसे मेगं थाइगंफोर खौ ओ ना बेदरजोंबो जाफाबाथाय गोथाव जायो। जेरै अन्थाइ बाजाब
औ
अन्थाइ बाजाब मानि मुनिफोराबो बेदरफोरजोंबाथाय ना बेद दर जोंबाम आरो खिफि बेन्दों, फाद्रि लटा बेफोरबो ना फोरजों जाबाथाय गोथाव जायो जेरै आरो मैथा नाफोरजों बेदरफोरजों अमा मैथा गोखै, फाथो खौ जों आरो फोराननानै जोङो बेखौ गोरान जाबाथाय नारजि मुङैबो मोनथिनो हायो। नारजिजों अमा जोंनि बर' हारिनि मैगं बेफोरबायदि बिदिनो जेरै लाइजों अमा संनानै जानाय जायो। जों
औ औ।
लाफाजों नोंथाङा नोंथाङा आरो मोनथिनाय मेगंनि मुं माबाफोर दंबावो नामा?
मोनथिनाय मैगं माने एफा एनैखौ माने बावलायलाङो आरोना मुंफोरखौ खौ माने गोसोआव दं मुंआ फैया फै आरो जेरै जों लाइ लाफाखौबो जों खरैजो खारै संना जानो हायो नाजों। जोङो नाखौ बै एवफ्रामनानैबो लानानै होनो हागौ खायफाया जोंहा ना गोथां मे ज्रब होना बे बेबायदिबो जायो खारै
औ औ
ओरै जोंहा लाइखौबो अनला जानोबो हायो बेदर जानो जों बेदरजों संना जायोब्ला जोबोद माने जानो मोजां जायो आरो
औ मुला बिलाइजों अनलाजोंबो जानाय जायो औ। बिलाइ मैगं थाइगङा संबाथाय औ बिलाइ मैगं थाइगङा संबाथाय थाबैनो मोनो बेनिखायनो जों गोजां बोथोराव नआवनो बेफोरखौ आबाद मावनानै संब्रबनानै खानानै मोनजायो नआवनो थाबाथाय। औ बयनिबो नआव जों मै सिथाफोरखौ दैज्लाङाव मोननो हायो। मैथा मैथाया मोननै मोननै आबादनि थायो आरो जेरै गोखै आरो गोखा औ। मैगं थाइगं बुंनो थाङोब्ला आरो जेरै जोगोनार जोगोनार बिजौखौबो जों नआवनो थाबाथाय मोनजायो खाब्रब संब्रबनानै। बेबायदिनो जोगोनार खुमब्रा लाव बायदि बायदि
सिंखाबो मोननो थांसै।
औ
सि भलबो मोनो थांसै पट हल ख्रांख्रिखला
औ
खुमब्रा बेबायदिखौ जोंहा मोननो थाङा थाङो आरो
औ नोंथांमोना नआव आरो मा मा आबाद मावबावो मैगंनि सायाव?
जोंहाथ' मैगंनि सायाव दा जेरै जोंहा मेस्था गोखै, मेस्था गोखा, भिन्दि, सबाय बिमा खुमब्रा
अ
बेफोरबायदिया दं आरो
अ अ जेरै जों मेसेंआव दुब्लि फोथारावबो आबाद मावनो हायो आलु, बेसर मटर बेफोरखौ फोननानै बो जों फाननोबो हायो बा नआवबो जानो थाखाय जों थिनानै दोननो हायो मथरफोरखौ फोराननानै आलुफोरखौ बुर खांनायनि उनाव जों नआवबो जाबाय थानो हायो। फोराननानै एसे फोरान माबानानै सान्दुुंआव होनानै दोननानै बेबायदिनो
औ
आरो जेरै मुदुफुल बेफोरबो नआवनो थायो
नआव थायो औ
थायो बिबारखौबो जों जायो आरो खायसे खायसे बिलाइखौ एवनानैबो जायो बेनि बिलायाबो गोखा बेखौ जों अनला संनायावबो हो जायो बायदि बायदि आरो जेरै मुला, गाजर मुलाखौबो जों फोराननानै दोननो हायो। मुलाखौ जों आसारबो बानाय जायो।
औ
बेबायदिनो आरो जेरै कबि कबियाबो गो बां गाब माबानि बेलेक बेलेक थायो जेरै बान्दा कबि जों मोनथिनाय रावै बान्दा कबि, अल कबि फुल, कबि थायो।
औ
बेफोरखौबो जों नआवनो आबाद मावनानै मोनजायो।
औ मोनजायो। दाथ जोंहा दैज्लां बोथोराव मेथखा बिबारखौबो जोङो खारै बा अनलाबो जानो हायो
औ बेफोरखौ जों ओ हाग्रानि मैंगंफोरखौ नायागिरनो थाङोब्लालाय जों खाथि खालायाव मोनबोयो
मोनबोयो औ
बसं थास आइथिं थास बिबार दा जों बेखौ मोनजासिगोन दैज्लाङाव।
औ
ओं थास आथिंजों ना
जों जेरै जारि बिलाइखौबो जों एवनानै जानो हायो।
औ
खारै ओंख्रिबो जों संना जानो हायो जेरै धरम फुलखौबो जों एवनानै जानो हायो।
औ औ
नोंथाङा आरो मिथिबावनाय मैगं-थाइगंनि बुंबावनो हागोन नामा
आं फंनैसो बुंबावनानै होनि जेरै ओ जों खांख्रिखला
औ
खांख्रिखला आरो केरेलायाबो गोखाबो थायो ओरै खांख्रि खलानिनो मोनसे आरो गोखाबो थायो बे बेखौ जों नआवबो बेखौ आबाद मावनानैबो मोनजायो
औ
ओमफ्राय आरो फाथो
औ
फाथो आबो जों नआवनो मोनजायो।
आरो बिला थि बायगन बेफोरखौबो नआवनो मोनजायो आरो नोंथाङा फंनैसो बुंबावना होनो हागोन ना
औ हागोन
जेरै जों दा जोंनि गामि ओनसोलावथ बहद ओंख्रिखौनो जों नागिरनानै मोनजायो हाग्रानिफ्राय नाथाय जों बेनि मुंखौबो मोनथिजाबा ओ प्रायभागावनो गावबा गावनि ओनसोलाव गुबुन गुबुनबो मुं थायो नालाय जेरै जों अन्थाइ बाजाब होनानैबो जों सिनाय मोन आंखो आफा होननानैबो जों सिनाय मोनो
औ औ
ओरैहाय जों थाखा बिबारखौबो जों ओंख्रि जायो।
औ औ
जों बासिखा बिबारखौ जों ओंख्रि जानो हायो।
औ
नोंथाङा मोनथिनाय एसे आरो सावरायजाबावगोन नामा?
मोनथिनाय माने मैगंनि मुङाथ' गावबा गाव जायगायाव गुबुन गुबुन मुंजों गाबज्रिनाय थायो मोनथि फिसिनाय जायो बेफोरबायदि बिदिनो आरो मुंफोरा बेलेक बेलेक थायो।
औ।
उम जेनेबा सिखा बिबाराबो मोननै मोननै गाबनि थायो गुफुर आरो गोजा। जों मोन्थिनाय हिस हिसाबै गोजा गाबा गोखासिन होननानै मोनथियो।
औ।
अ बेबायदिनो गो खा मैगं थाइगं आरो गोबां थायो जेरै नारजि बासिखा ओ खा बे थिथा केरेला होननानै बुङो केरेलायाबो गोखा
औ
आरो गोखैयाव बुंनो थाङोबा जों फान्थाव बिलाथि।
औ
आरो मैथा।
बेदिनो आरो ओंख्रिनि राजा हिसाबै बुंनो थाङोबा जों आलु आलु नङाबा जोंना जाखाथारा मैगंफोरा ना बेदरानो जा आरो जों फान्थाव फान्थावखौबो जों आबाद मावनानै न'आव मोनजायो।
औ औ
औ
फान्थावखौ जों खारै ओंख्रिबो जों संना जानो हायो जों फ्राय खालामनानैबो जानोबो हायो।
अ जेरै दालि दालिखौबो जों आबाद खालामोत दालियाबो बिराद बायदि बायदि दि गाबनि बा मुंनि थायो जेरै मुसुर दालि खाला दालि खख्लें दालि बेफोरखौबो जों नआवनो आबाद मावो
औ औ
मेसें बोथोराव
औ नोंथां जोंना समा जाबायमोन नामा?
अ दे बिदिब्ला नोंथांजों सावरायना गोजोननाय थाबाय अ गोजोनथों ओं